अ खोनादों औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
नोंना नेडा एसे स्ल खोमा मोजां खोनाफैयाखै आङो नआवनो जिरायनानै दं।
अ
नोंना नेट्रगा आ
माथो ओंख्रि जायामोन दिनै?
अ जोंहा ओंख्रिया ओइ दहाय बाजाराव थांनानै अमा बेदर लाना फैदोंमोन आं जोंनि बाजार दंमोन ना।
अ
अमा बेदर आलुजों अमा बेदर संनाय जाबाय नोंस्रालाय?
गैया ओ माहोनो थारुनजों नाजो मा बेदरजों सोमोन जोंनाबो थारुनजों बेदर।
अ मा बेदर अमा?
अमाथ' नङा दाउसो ।
अ
खबर सबर मोजाङै दं?
औ बिदिनो गेजेरावनो । नोंहालाय?
दङ आंबो बोथोरफ्रा माबायदि दा नोंथांमोननाव?
जोंना जोंना बोथोरा आ दा दा सान्दुं गरम फांखा गैयाबानो थानो हाया न'आव । गरम दिनैथ' एसे खमबावसो । दिनै एसे खम जादों बोथोरा नोंसिनिथिंलाय माबायदि दा बोथोरा?
थिंबो एसे गरमानो ओ अखा हा हां जानानै दं सान्दुं सान्दुंबो दुङाखै ।
औ औ जोंनिथिं सान्दुं दुंदो नोंथांङालाय अबेनि? जोंनिथि सान्दुं दुंदों ।
उम्म
नोंना नेत्रका एसे इस सु जादों नामाथाय मोजां खोना
नेटवार्कआ बिदिनो जायो एसे नेट माबा जायोना बेवहाय? सम सम मालाबा मालाबा मोजां जायो । ओमफ्राय ओरैनो दैज्लांनि नोंथांमोननाव मा मा मोनो? मोनजायो दा फिथाइफोर
माने जोंना दाथ' जोंना थाइजौआ मोन मोनजोब्बायानो मानसिफोरना बयनाबो मोननानै जोबहां जोबहां जाजोब्बायानो जोंना थाइजौफोरा खान्थालफोर हले मोनथवाखै आनारस मोनजाबाय थाइजौ मोनजाबाय । बे-बेफोरनो ओ दा सुमफ्रामफोरबो मोनजायो थाइसे थाइनै मेसेंनि ओ दैज्लांनि । नोंसिनिथिंलाय मा खान्थालफोर मोनबाय नामा? औ जाहानाव थाइजौ दं खान्थाल दं ए आरो सुमफ्रामबो दं सुमफ्रांङा दं दैज्लांनि थाइसे थाइनै थायो । बेखौ मोनजाबाय थायो। नि नालाय मादि
जोंनावबो दं थाइजौ दं खान्थाल दं
ओ जाबायना मोनबायना?
जाबाय औ। ओरैनो नाव जायोना फाननायबो जायो नोंथांमोना
जोंना फाननायथ जाया फांसे फांनै थाइजौ बिफां दं बे न'आव जानो आन्थाल' फाननाय जाया उम बेखिनियानो आरो गैया इसेल फांनैलना थाइजौ बिफां फांनै दं खान्दाल बिफां फांस एसे दं खान्थाल फिथाइयानो देग्लायनाथ थाइनैल नोंसिनिथिंनो खान्थाल नोंसिनालाय खान्थाल फिफां दंना गैया?
दं जोंनाबो
आ जाबायबा दाथ जाजानाय
जाबाय औ
उम
दाथ' गरम बोथोराव बयबो ओ बयबो माबाफ्राव सुइमिं फुल बा बबेबा थान्दा जायगायाव बेरायनो बयबो थाङो नोंथाङा थांदों थाङाखै?
आंहो बे बोसोराव आङो थांनायानो जायाखै दै दैलाङाव न'आवनो दं ओरैनो बे थांनाय बोसोरफोराव ओ देग्लाय थांनो मास मोनसेसो उनाव औ मास मोनसे फोरनि उनाव थांनाय जागोन नामाथाय मोजां खोनायाखै नामाथाय नोङो?
अ
मोजांखो ओ नो जोंनिया खाथि खाला दं जोंना खाथि खाथा दंना बगामाथि दं जोंनि खाथिहायनो बगामाथि दं ग्रासलेण दं। सकि दं जोंनि खाथि जाजोबो ना बेफोर बेफोराव थां समाव थांनाय बोसोरफ्राव थांदों देग्लाय मास मोनसेसो उनाव थांनाय जाबा थांनि र नोंलाय बेरायनो थांगोन ना थाङा? देग्लाय थांनाय जागोना जायाखै माने औ
थांनो थांनो सानदोंमोन
औ थाङा आंबो थांगोन र आंबो थांगोन र सानसे । सानसे समाव थांनो मोनफेराखै आं बिथिं थांनाय जाबा सानसे समाव थांगोन र आंबो। खबरफोरालाय बोरै हा
फुटबल गेलेयोना गेलेया?
आङो फुटबल ओ बिदिनो सिगां माने सिगां समाव गेलेयोमोन दा थ गेलेथनाय जायाखै दा बिदिनो सेंग्रा बैसोना उम बिदिनो माबाफोर फिउसारनि थाखाय खारो । बिदिनो माबा माबानि थाखाय साख्रि एरिनि थाखाय खारनाय जायो आरो खारहैनाय जायो आं दा फुटबल गेलेनाय इरिखौ दोनथबाय।
दोनथबाय बबे समनिफ्राय गेलेबोआ नोंथाङा बेसेबां क्लास बा बेसेबां बैसोनिफ्राय गेलेबोआमोन?
आङो फरटिन फिफटिन इयारसोनिफ्राय गेलेदोंमोन तेर सैद बोसोरनिफ्राय गेलेदोंमोन आरोना बिदि सुद्द पन्द्र तेर सुद्द बिफोरनि गेजेराव गेलेदोंमोन आं। दा ओमफ्राय बिस अथ माबा उननिस बिस बोसोरसिमाव गारदों आं ओमफ्राय ओमफ्राय ओरै एकस बाइसफोरखौ खारनायावनो थागासिनो दं खारगासिनो दं एकजाम होदों जायाखै खारगासिनो दं।
थिगानो दं ओरैनो लकेलावल गेलेदों लकेलावल गेलेदोंना नेसनेल इन्टारनेसनेल
बिदि गेलेयाखै बिदि गेलेयाखै लकेल माने बिदिनो गामिनिफ्राय गामि बै बेलेग गामिजों गेलेनाय बेफोर लकेलखौनो होनजासिगोन। लकेल नोंथाङालाय नों नोंथांनि बागै एसे फोरमायदो।
आंबो गेलेयो गेलेनायाथ बोथोरा फैलायबाय नै एसे एनै बिदिनो प्रेक्टिसाव दङ दाबो बि इसेबां मोनो जेरावबो
औ औ।
फैबायानो ना।
औ औ फैबायथ' आरो उम। बिदिनो जोंबो आंबोथ' गारनाया बिदिनो बोथोर फैबा जोंबो सम सम गेलेयो आं बिदि दैलि लाइफनि थाखाय नंला आरोना सम सम सामफ्रामबोनि थाखाय गेलेहैला। सानसे साननै सानसे साननै बिदिल' गेलेसै आरो। मालाबा मालाबा सम मासाव मालाबा ओरैनो न'आव फ्रि थारबाथाय थांनाय जायो आरो आंबो फुटबल खौ गेलेहैनाय जायो समाव सम लानानै लोगोफोर लेंहरबा। बिदिनो गेलेहैनाय जायो आरो आं। दाबो गेलेनाया आंबो सम सम गेलेनाय जायो भलिबल गेलेयो हो?
फुटबल टिमाथ' मोजाङैनो दं नों नोंथांमोननाव?
आ फुटबल टिमा दङ दाबो दंनाया। औ प्लेयारफ्रा दं माने खमायबाय खमायबाय गेलेनाय फोरालाय? साख्रि मो ओंहो जोंनियाव इदि मोन ओ ल'केल टिमसो गैया इ बिदि गामिनिफ्राय नेसनेल गेलेनाय बा बिदिनो नेसनेलफोर गेलेनाय बिदिनो स्टेट प्लेयारबो गैबावासो जोंनिया।
अ
उम ड्रिस्ट्रिक्ट प्लेयारफोरालाय ओ गैथ'वा। थ'आ बारा गिदिर गामियाव थाया आं बारा गिदिर गामि नङा माने जोंनिया बिदिनो फिसा गामि।
गामिजोंथ' खोथा गैया प्लेयार
ओं ओं टेलेन्टजों जायो जानाया इन्सपिरेसन होग्राबो थानांगौ एखायनो। गामि गिदिरजों मोजांसिन सिन जायो नलेजसिन बारायो गामि गिदिरफोरावबा मोजांसिन जायो आरो।
ओ खेला नुयोबा गेलेनो लुबैयो।
औ बिदिनो औ नायनो लुबैयोथ' आरो ओ जोंनियावलाय जोंना इदिनो जों गेलेयाबाबो दाना क्रिक्रेट फोर क्रिकेट फोरबो गेलेबोदोंमोन आं सिगांनिफ्राय क्रिकेटफोर क्रिकेट नोंसोरथ' नोंसोरबो गेलेयो जानो हागौ। क्रिकेट गेलेयो दाबोलाय क्रिकेटखौलाय दाबो खारनो थांनाय समावनो गेलेनाय जायो सम सम क्रिकेटखौ गेलेयो औ औ औ जोंनिया क्रिकेटआव मोजां प्लेयार दं जोंनि मोजां प्लेयार दं जोंनि गामिनिल नङा जोंनि बे फिल्डआव बिदिनो जोंनि बे फिल्डआव फैग्राफोरनाव माने जोंनि टिमल' नङा बिदिनो जोंना बुरजाना टिमा मोनसेल' नङा ब ए क्रिकेटाव दं आरो नेसनेल गैयाबाबो स्टेट प्लेयार दं। उम औ नोंसिनिखैलाय मा बायदि
फोराव जों लागोआव गैया दङ दंनाया जोंनिथिं दं। थु गामि हिसाबै क्रिकेट गेलेग्रा गैया आरो
आ फुटबल आव फुटबल गेलेयो आरो न नोंसिनिथिं आ फुटबलावलाय माने प्लेयार दं नामा नोंसिनाव स्टेट प्लेयार फोर
खालानिफ्राय दं।
औ ओ ओ ओ जोंनिथिंबो स्टेट प्लेयारफोरालाय जोंनिथिंबो खाथि खालायाव दङ। औ दालाय मा खालामबाय थादो नोंलाय?
दा दं आं ओरैनो जिरायना दंथयो दा।
ओंखाम जाखांबाय बेलासिनि सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय
औ
दिनैहाय जेरावबो थांनाय फ्लेनिं गैया नोंथांना?
आ‌ आंहा आंना गैयानो दे दा बेलासि बेलासि ओरैनो फिल्डाव थांसै बेरायनोसै खारनोसै बिदिनो आरो नोंहालाय औ प्रेक्टिस खामहैनोसै नोंहालाय दिनै जेबो प्लेनिं गैया?
प्लेनिंआथ दंमोन दंनाया दिनै प्लेनिंखौ मावजोबनाय जायाखसै दंमोन खामानिया मोनसे जायगायाव थांनांगौ दं।
औ मा जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन नोंथाङा?
जायगायाथ माबा गैया थांनाया थनांगौ जिखुनु जायगायाव थां ज आरो
औ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावो नामा।
खामानिया ओरैनो पारताम। हिसाबै जेखौ मोनो माबा मावो आरो पार्ट टाइम जब दं बेखौ मावो
औ औ नोंथां दिनैनि दानि थाखाय जाथसिगोन नामाथाय
दे बिदिब्ला।
औ दे।
उम।